औ नोंथां हेल'
हेल' नोंथां खोनादोंना आंनि बुंनाय?
नोंथाङा फ्रि दङ ना?
औ आं दायो फ्रियैनो दङ।
औ दिनिनि दिनैनि टपिकखौ अबे आयदाखौ लानानै सावरायजेननो नोंथां?
दिनैनि टपिकआ आङो बेफार फालांगिनि सायाव लानानै सावरायनोसै।
औ दे बिदिब्ला आं एसे बुंनि नामा
औ नोंथां बुं।
औ ओ गिबियावनो फास्थआवनो जागायजेननोसै बेफार फालांगिखौ जेरै जोङो ओ लाब जानो थाखाय जेनेबा जों खालामनाय जायो नङा होमबा नोंथां।
नंगौ नोंथां। आं बुंनि नोंथां बे फालांगिया जाबाय। बेफार फालांगिया जाबाय जोंनि संसार जानायाव रांखान्थियारि सुंस'नायनि मोनसे राहा बेफार फालांगिया गोबां रोखोम रोखोमनि दं जेरैबायदि दाउ अमानि बेफार फालांगि दंफांनि बेफार फालांगि मै मैगं थाइगंनि जि जोम जानाय लोंनाय गाननाय जोमनाय थाव ओंख्रि बायदि बायदिनि फालांगि दं
औ औ नंगौ नंगौ नोंथां बेफोरनो गासैबो माने बेफारफोरा
जों आइजो माहारि या बाजारफोराव गामि ओनसोलाव मोननाय मैगं थाइगं जेरैबायदि मानामुनि थालिर मैखुन खांख्रिखला फाथो मान्दे बायदिफोरखौ आइजोफोरा रांखान्थियारि न'खराव सोंस'नो थाखाय बाजारफोराव बेफोरखौ बेफार फालांगि हिसाबै फानहैयो आरो जों बेफार फालांगिखौ गोदो गोदायनिफ्रायनो खालामबोदों बेफार फालांगिया मैगं थाइगंनि अनगायैबो जेरैबायदि नाव फालांगिया खालामनो ला गय मानि बेफार फालांगि गावबा गाव गोबां बेलेग बेलेग खथा खथा थायो। बेफार फालांगि खालामनानै गोबां सुबुङा रां आरजिनो हादों। गामियारि ओनसोलावबो बेफोरबायदिनो दाउ अमा खालामनानै गोबाङानो रां आरजिगासिनो दं बेफार फालांगि खालामनानै
औ नंगौ नोंथां। जोंनि गामि ओनसोलावथ' गोबां मानसियानो जेरै दाउ अमा बोरमा गय जेरै मैगं थाइगं बेफोरबायदि फाननानै गोबां रां आरजियो खामायो बे रांखौ मोननानै गासै जों ओ ओरैनो न' बां बिदिनो मानसिनि गाननाय जोमनाय गासैखौबो माने बेफोरबायदि बेले बेफार फालांगि खालामनानै माने लादों आरो आरोखि सुफुंनो हायो औ आरो लोगोसे बिदिनो औ
गोदो गोदायथ' जों बे फालांगिखौ जों सोलाय बोल खालामनायखौ नुयोमोन खायसेयाव गुबुन जिरादा गैयाब्ला बेखौ गुबुन सासेनियाव थानायजों सोलाय सोल' खालामोमोन नाथाय आथिखालाव बेफोरबायदि सोलाय सोल' खालामना बेफार फालांगि खालामनायाबो मोनसे आयदासो। जों बेफोरबायाददि फालांगियारि खालामनो थाखायबो खायसे आयदाखौ लानो गोनां जायो।
नंगौ नोंथां। नोंथांनि गामि ओनसोलाव माबायदि? बेफार फालांगिया?
मोजाङानो।
औ नंगौ नोंथां एसे फोरमायनानै होदो।
बेफार फालांगिया जाहैबाय बयनिबो रांखान्थि जौगानायाव हेफाजाबहोनाय जेरै खाथि खालानि सक बाजारफोराव अमा बेदरनि फालांगि खालामनाय मैगं थाइगंनि साहा दखान बायदिनि फालांगि खालामनाय। आरो आजा माहारिया फिथा साहा बायदि दखानफोर होनानै बेफार फालांगिखौ जौगाहोदों।
आरो मोनाबिलि समाव मैगं थाइगंनि बेफार फालांगि खालामनायखौ जों नुनो मोनो। दाब दाब दखान सकफोराव जोङो फिसा फेनलायै मैगं थाइगं साहा फिथा मालपवा बायदि सावनानै खायसे आयदिफोरा बेफार फालांगियाव जोबोद जौगानो हादों। गाव गावनि न'खराव गोनां जानाय। जिरादफोरखौ बायनो हादों।
खौ नोंथां
नोंथाङाबो एसे बुंबावदो।
औ खोनादों नोंथां।
बुंनायसै नोंथाङाबो एसो
औ खोनादों ओ जोङोथ' बेफार फालांगि खालामनानै बिदिनो गाव गावनि जिउखौ खुंबोगासिनो दङ। उम जेरै मैगं थाइगं फाननानै ओ बिदिनो गोबां गावनि नांगौ मुवाखौ बायनानै लानो हादों।
औ नंगौ।
औ आरो जोङो मानसिया फराय औ। एसे फोरमायदो नोंथाङाबो।
खायसे खायसे न'खराव गैथारि जाहोनावबो फरायनायखौ गारनानै बेफार फालांगियाव
नंगौ नोंथां।
आरो खायसेया बिमा बिफाया जाहाथे गावनि फिसाखौ मोजां सोलोंथाइ मोनथों होननानै फुंनि मोनानि बेफार फालांगियाव गोसोमनानै थायो।
गौ नोंथां।
बेफार फालांगि खालामनो हायोबा जों जोबोद मोजां।
औ
बेफार फालांगि खालामबाय थायोब्ला रांखान्थि जौगानायाव थाबैनो जौगानो हायो।
औ
नोंथांनि जायगायाव ओरैनो मा मा बेफार खालामनाय जायो?
जोंनि जागायावथ' बिदिनो गोबां मानसियानो बेफार फालांगि खालामो।
औ
बेफार फालांगि खालामनानैनो गोबां मानसियानो जिउ राहाखौ खुंबोगासिनो दङ।
उम जेरै माबायदि बेफार फालांगि?
माइनि बेपार खिथिनि बेपार ओरै दाउ अमा बोरमा बेफोरनि गासैखौबो गासैबो आरो बेफोरनो बेफोरखौ लानानै बेफार खालामगासिनो दङ।
औ आरो फिथाइ सामथाइनि बेफार फालांगि खालामो ना खालामा?
फिथाइ सामथाइनि बेफार जेरै ओ
लिसु
लिसु नालेंखर आरो ओ कमला
आरो
लिथुकुर औ खान्थाल थाइजौ फोरखौ लानानै गोबां हाथाय बाजाराव थांनानै बेफोरखौ लांनानै माने अ पार खालामगासिनो दङ। बेफोर बेफारखौ खालामनानै जोंनि जि नांगौखिनिखौ जोङो बायनानै लानो हादों आरो।
औ आरोबाव
आरोबाव बिदिनो नोंथाङा एसे फोरमायदो।
नोंथाङा बेफार फालांगिखौ खालामोबा बोरै नुहुरो?
बेफार फालांगियाथ' आंनि थाखाय जोबोर मोजां। बेफार फालांगि खालामनानैनो जोङो न'खरखौ सुंथानो हायो।
औ।
जोंनि ओनसोलाव फ्राय सुबुङानो निखावरि न'खरनिफ्राय
नुजानाय दे बिदिब्ला नोंथां दिनैनि जों बेफार फालांगिनि सायाव सावरायनाय खोथाखौ बे खिनियावनो दोनथ'सै नामा? गोजोंन्थों नोंथां।
औ नोंथां दिनैनि